हेलौ
हेल' नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों मोनसे आयदानि सायाव गुवारै सावरायनो नागिरदों नोंथाङा सम होनो हागोन दा
औ हागोन नोंथां।
ओ आयदानि मुङानो जादों जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय खनि सम्पद नङा होमबा बेनि सायाव बै खनि सम्पतफोरा माबोरै गोमालांनो हमदों माबोरै मोजां गोहोम खोलैदों ओ मा मुलाम्फा होदों बैफोरनि सायाव सावरायगोन नोंथाङा बेफोरनि सायाव फंनैसो बुंग्रोनो हागोन नामा?
औ नोंथां आं बेनि सायाव फंनैसो बुंनो थांखि लादों। जों मिथिगौदि मिथिंगायारि सम्पद होनना बुङोबा सुबुं माहारिनि खा मानियाव जायफोर सम्पदफोरा बिहोमा होबोदों एबा सुबुं माहारिनि थांना थानायाव जायफोर मुवा बेसादखौ इउस खालामनानै सुबुं माहारिया गोरलैयै बे बुहुमाव गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो हादों बेखौनो मि थिंगायारि सम्द होन बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
जेरै बहुम बिखायाव सोमजिनाय रोजा रोजा खौथि खौथि बोसोरनि उनाव खैला पेट्रलियाम डिजेल आरिफोरा सोमजिनो गोबां सम लायो बेफोरखौ सुबुं माहारिया गोदां आखुथाय दोरोङारि महरै बायदि मुवा बेसाद बाहायनानै दिहुनथाइ दिहुननानै बेखौ इउस खालामनानै दानि मुगायाव बाहाय बायदां बेफोर सम्पदफोरा लासै ओइ जोबस्रांलांनो हागौ बेफोरबायदि जोङो बिजाबफोर फरायनो मोनदों नोङा होमबा नोंथां?
औ औ
नोंथाङा बेनि बागै बुंनो हागोन ना जों बे मिथिंगायारि सम्पदखौ माबोरै रैखा खालामनो हागोन?
औ हागोन। नंगौ जोंहा मिथिंगानि जि सम्पद बैफोर सम्पदा जे मिथिंगानि गासै मुवा बेसाद जायफोर मुवा बेसादा जि सुबुंनि जिउ राहा दानायाव थोंजोङै नङाब्लाबो खेंसालियै जि खामानियाव एबा मुलाम्फा खालामो बैफोरखौनो ओ मिथिंगानि सम्पद बुंनाय जायो नोंथाङा दानि बावैसो मोननैसो ओ बिदिन्थि होलांबाय जे मिथिंगानि सम पदफोर ओ आंबो मोननैसो एबा मिथिंगानि सम्पदफोरनि बागैनो इ बिदिन्थि होनो सानदों नोंगौ जोंहा मिथिंगायाव गोबां सम्पदफोर दं जेरैहाय आ बेसेन गोसा बिफां लाइफां जिब जुनार एबा जिब जुनारनि जि हाथाय गं बिगुर बायदिसिना लोगोसेनो गोबां ओ मुलियारि लाइफां जेरैहाय मानामुनि खिफि बेन्दों आरो अरन गेजेरनि गोबां लाइफांफोर बैफोरनो जादों ओ मिथिंगानि इखनि सम्पद ओ बुंनो थाङोब्ला गोबां समफोर दंबावो जोंहा जेरै ओ सुनि अन्थाइ ओ अन्थाइ बाला जि गासै मिथिंगायाव थानाय बैफोर मुवा बेसादानो जादों खनि सम्पद जोंहा बेखौ संरैखा खालामनो थाखाय जि खामानि मावनो गोनां बेआदि ओ गोबां ओनसोल एबा जायगाफोरावनो दैमा दैसाखौ जावख्लानानै जि अन्थाइ अन्थाइ बाला रोगानाय बैफोर अन्थाइ बाला रोगानाय जि हाबाफारि बेखौ हाबाफारिखौ होबथानांगौ एबा जोंनि जि सुबुंनि जिउ राहा दानायाव जि नांगौ जानाय एबा गोनां जानाय बे आंखालखौ सुफुंनायाव खम बिबांनि जों मुवा बेसादखौ बाहायनांगौ लोगोसेनो जोंहा जि थाव थावाबो जोंहा मिथि गानिफ्रायनो मोननाय दिख'नि सम्पद बे थाव बै थावफोरखौबो जों गोबां नाङा फाङा बाहायालासिनो बैफोरखौ खम बिबांनि बाहायनांगौ लोगोसेनो जि सुबुं माहारिया जि गावनि जिउ राहा दानायाव बाहायनाय एबा ओ मुवास मुवा बेसादफोर जेरैहाय प्लास्टिक गोबां सेवनो रोङि बैफोर प्लास्टिक एबा सेवनो रोङि मुवा बेसादखौ थोंजोङै जानला मोनानला गारा जेराव मेराव जायगायाव गाराबालासिनो जोंहा दाबसे जायगायाव मोजाङै बेखौ हमनानै दोनो ए बा जथुमनानै दोनो बेबायदिनो जोंहा जि मिथिंगानि खनि सम्पद बेखौ रैखा खालामनो हायो मानो होनोब्ला बैफोर जि प्लास्टिक प्लुस्टिक गारनाय बैफोरो हाखौ गेब्रेंहोयो बै हा गेब्लेंनायनि लोगोसेनो जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय खनि सम्पदाबो खहा जायो बेल' नङा जोंहा गोबां खनि सम्पद जेरै खैला बे खैला बै खैलाखौ दानि जुगाव गोबां रोखोमनि बाहायनायखौ नुनो मोनला नाथाय खम बिबांनि बाहायनायखौ न नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा जिखनि सम्पद खैला खनि सम्पद बे खैला खनि सम्पदा गोदोनि जुगाव जि रेलगारि एबा गोबां फेक्टरि बेफोर सालायनायाव बैफोर खोला खैलाखौ बाहायनाय जायोमोन बैफोरबायदि हाबाफारियावनो गोबां बाहायजायोमोन बेनिखायनो मिथिंगानि जि खैला खनि सम्पद बै खैला खनि सम्पदआ खम बिबांनि जादों आरो दानि जुगाव दा इयो बैफोर जि खैला खनिया खम बिबांनि बेनिखायनो जों गासै मुवा बेसादखौनो खम बिबांनि बाहायनांगौ मिथिंगानिफ्राय मोननाय होननानै बेखौ नाङा फाङा ओरैनो बुरजा बिबांनि बाहायोब्ला एबा हाला हुसा बाहायोब्ला बैफोर मिथिंगानि खनि सम्पदफोरा सानसेनिफ्राय सानसे सानसे बै खमायलांबाय थागोन एसेनिफ्राय एसेसो दा नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा जि हनि सम्पद बे खनि सम्पुदआ मानि थाखाय मानि बागै माबायदि जाहोनाव। जोबलांनो हमदों एबा गोमालांनो हमदों।
औ।
औ।
औ